हेल' खोनादोंना? खोनादोना नोथां?
औ औ खोनादों नोंथां
गोजोन मोनाबिलि समनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनो जासिहरनाय जाबाय
औ औ साबायखर थाबाय नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजान मोना बिलिनि हामलायथिखौ बावहरबाय
उम नोंथाङा दा माव मा मावगासिनो दङो?
औ ओरैनो जिरायनानै दङ' नोंथां
बिदिब्ला जोङो मोनसे टपिकनि सि सायाव नोंथांजों सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन खालामनाय जादों
देलाय
नोंगौ जोङो बर'नि बुंनो थां बा जुदि बर' हारिनि बैसागो बे बैसागोखो नोंथांमोननिथिं माबायदि फालिनाय जायो एबा माबायदि फालिनाय जायो बा माबायदि रंजानाय जायो नोंथांखौ एसे बुं नो थाखाय एबा फोरमायग्रोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
औ औ साबायखर नोंथां खोब मोनसे मोजां आयदा होनायनि थाखाय। आ जिहेथ जिहेथु बैसागु होननानै बुङोब्ला जोङो बयबो मोनथि थिगौ जे बर'नि मोनसे दोरोङारि फोरबो। जाय फोरबोखौ बर'फ्रा ओ सानस'हायै समनिफ्रायनो फालिबोदों एबा खुंबोदों होननानै जों मोनथिनो मोनो। ओ ओनसोल लायै ओ सोल बेनि फालिथाय एबा बेनि जि आसारखान्थि एबा बिनि जि जेन'बा मा होननानै बुंगोन बेखौ गोरलै रावआव आ बैसागुनि जि बाहायथि बेफोर माने ओनसोल लायै ओनसोल आलादा आलादा आरो जोङो बर' फोरब्लाबो नङा होमबा नोंथां ओ जोंनि बे ओनसोलाव गुबैयै आथिखालनिखौ बुंगोन आं नोंथां जिहेथु आं गोदोनिखौ माने एसेबां खोनानो मोना। आजै आजौनिफ्राय आबौ आबैमोनिफ्राय माने खुगा खुगा एफा एनै खोनाबोदों आरो गोदोनिखौ। थेवब्लाबो आथिखालाव माने जोङो गोबां साधारन बाबै बैसागुखौ फालियो। जेरैहाय आ सैथ' दाननि जोबथा सानावहाय मोसौ थुखैनायनिफ्राय जागायनानै बैसाग दाननि सेथि खालारनिफ्राय मानसि बैसागुनिफ्राय जागायनानै बिदिनो ओ खुरमानि बैसा गुन हमबाय मोसौ ओ मा होनना बुंगोन सरि आ दाउनि बैसागु, सैमानि बैसागु, अमानि बैसागु बेबायदिनो फारि फारि माने एसे एनै मोनबोदों आरोखि दिनै बिदि जागोन गाबोन बिदि जागोन बुङो नालाय गेदिरफोरा आ औ बेफोरबायदिनो माने गिबियावहाय मोसौनि बैसागुखौ गोग्गोमै फालियो आरो नोंथां ना? ओ मोसौ थुखैनायनि लानानै मोनो बायदि रोखोमनि गोखा गोखै मैगंफोर जा खुबैनाय एबा सौराय आरि जाहोनाय बेनिफ्राय ओ‌ मा होननानै बुंगोन बेखौ मोसौनि नामै ओ फुजा होनाय बेफोरबायदि बायदि रोखोमै मोसौनि बैसागुखौ फालिनाय जायो। आरो बेनि अखानायनायैनो जाबाय जोंना गोथार बैसागु मानसिनि जाय सानाव माने ओ दुगैस्रां लोबस्रां बय बो‌ गेदेरखौ मान लायो। उन्दैखौ अननाय होयो आरो थानसालिफोरावहाय जेनेबा सिबिनाय बावो आरोखि बयनियावबो। बेनिफ्रायनो नोंथां जेनेबा जागायो गुबुन गुबुन बायदि बायदि रोखोमनि बैसागु फालिथाया रंजाथाइ फालिथाया आरो न'खर न'खर जेन'बा खौसे जालायनानै लाइमोनफोरा लाइमोनफोरजों बेनिफ्राय बैसोगोराफोरा बैसोगोराफोरजों उन्दैफोरा उन्दैफोरजों फारि फारि ओंखारनानै रं जालायो आरो नोंथां जोंनिथिंजायना। आ खोब खोब सुंदुयै आं बरनायबाय आरो नोंथां बैसागुनि बागै। ओ अब्ला नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव फालिथायनि बागै बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालिनाय जायो बिनि बागै एसे मख'हरदो आरोना।
नंगौ नों नोंथांमोन बायदिनो जोंथिंबो बैसागु बोथोरखौ खोब गाजा गोमजा जायो जों बर' मोसानाय जायो गाजा गोमजायै जों बैसागु बोथ' बिदाय होनाय जायो थिख बे बादिनो जोङो बैसागु होननानै बुङोबाथाय जोङो जेब्ला मोसौ थुखैनिफ्राय लानानै जोङो मोसौखौ जों जेब्ला जोङो मोसौ थुखै मोसौनि बैसागु जाय जों बुंनाय जायो आरो बे मोसौ बैसागु खालिनो जोङो माखासे जों बैसागुखौ जों बरायनायखौ जों नुगासिनो नुनो मोनबाय थादों नोंथां थिग बेफोरबायदिनो जोङो मोसौखौ जों मोसौखौ थुखैयो जेरै जों मोसौखौ थुखैनाय समाव जों माखासे मोसौ मोसौनो जों माला गानहाय जायो थिग बे बादिनो जों मोसौखौ माखासे थुखैनानै जों मोसौखौ माखासे देलाय होनाय जायो जेरै मानसियाबो सुबुंमारियाबो जेरै बैसागु बोथोर राव देलायो थिख बे बायदिनो मोसौनो जों माखासे थुखैखांनायनि उनाव जों मोसौखौ लावना खा बेंना खा बोसोरै बोसोरै बारिायबाय था होननानै जों माखासे जोंनि परमपरा दिंग्लिलिटि बिलाइ जों जों मोसौखौ बुनाय जायो एबा बुज्रावनाय जायो थिग बे खायनो जोङो ला व फान्थाव सार नानै दैमाफोराव फख्रि फोराव जोङो मोसौखौ जोङो थुखैनानै जों माखा जोङो थुखैनानै लावनाखा बेंनाखाफोर बोसोर बारिबाय था होननानै जों गाय मोसौखौ बेफोरबायदिनो जोङो बुनाय जायो आरो बुखांनायनि उनाव जोङो थुखै खांनायनि उनाव जों मोसौखौ दुब्लि बारियाव दोननानै दोननाय जायो थिग बेफोरबायदिनो जों मोसौखौ थुखै खांनाय उनाव जोंनिथिबा जों थानाय एबा आं थानाय एरियावहाय बेनि थाखायनो जोङो मोसौ थुखैनो थाखाय जोङो खौबो हाबाफारिखौ जोङो लाबाय थानायखौ बुंबाय थादों थिग बिदिनो मोसौ थुखैनि अखानायनायै जोङो माखासे जोंनि परमपरा हिसाबै आबौ आबौनि फरम हिसाबै जों माखासे बावनाय होननानै जायखौ बुंनाय जायो माखासे होनबा जोंनि गोदोनि जेनेबा जोंनि आइ आफानि जेनेबा दा जिब मोनबाय बिथांमोनखौ जोंनो बिथांमोननि गोजोननि थाखाय बा सोरगोआव मोजाङै थानांगौनि थाखाय बिथांमोननो जों माखासे फिथाइ फिथा लारु सा मुरि बेफोरबायदिनो जोङो माखासे बिथांमोननि नामाव एबा जि जोम होनानै बिथांमोनखौ जोङो बावउनाय जायोबा बिथांमोननि नामबानो जों फालिनाय जायो थिग बेफोरबायदिनो जोंनि अखानायै जिदिनिखौ जोङो गोथै बावखांनायनि उनाव जन बैसागुनि से थारिखआव जोङो गोथै बावनाय जायो थिग बेबायदिनो बैसागुनि जिथुखि नै थारिख जाबाय अब्ला जों मानसि बैसागुआव होनना जोङो साननाय लानाय जायो थिग बेबायदिनो जोंहा मानसि बैसागुआव जोंहा मोसायो सानजानिफ्राय जोंहा सोनाबालागै जोंहा मोसायो थिग बेबायदिनो जोङो बैसागु बोथोराव जों बेबायदिनो बरनि जिथुनोखि धोरोम एबा नेमखान्थिफोर बायदिनो जोङो मोसाबाय थादों थिग नो जोंहा बरनि जोंनि हारिमु हिसाबै जोंहा खाम दं दंखायो सेरजा दंखायो सिफुं दंखायो बेफोरखौ जोंङो जथा खौ लानानै बरनि जिथुनिखि आरनाइखौ लानानै बरनि जिथु गामसाखौ लानानै बरनि जुन दोरोङारि दखना बेफोरखौ जों लानानै बैसागु बोथोराव जोंङो गाजा गोमजायै ओ फालिबाय थानाय जादों थिग बेबायदिनो जोंङो बैसागु बोथोरखौ जोंङो नखरफ्रोमबो गारा नखरफ्रोमबो जों मोसायो आरो नखरफ्रोमबो बेफोरबायदिनो जोंनो एबा जोंनि बैसागु बोथोराव बयनिबो नखराव जों खनसे खनसे हाबो जिहेतु बयबो नखरा मोजां मोननानै बैसागु बोथोराव जाहाथे बयनिबो नखरा गोजोनै था थों दुखु दाहा होफैनाङा थो होनानै जों बेबा रायजो राजाफोरनो बै नखरा जोंनो माखासे जोंनो साम मुरि जानाय लोंनायबो होनाय जायो आरो बैफोर नखराव जों माखासे बा जोंनि गामोनि रायजो राजाफ्रा माखासे जों बोर सारस्रि बोनायखौ नुनो मोनो जाहाथे जोंनि नखरा आलो गोजोनै सुख सान्थि रायजो मोनजाथो दुखु आफद जाना हाथो होननानै माखासे जों बोर सारस्रिनाय जों बा बोर लानायखौबो जों नुनो मोनबाय थायो बैसागु बोसोराव नंगौ थिग बेबायनो जों बै बैसागु बोथोर होननानै बुङोबाथाय जोंनियाव गोबां इदिनो जों मैखोमै जों रंजानायखौ नुनो मोनबाय थायो खाम लानानै सिफुं लानाय ना दा जों माखासे जोंङो बैसागु बोथोराव जोंङो माखासे गामिफोराव जों नुनोमोनबाय थादों बेबायदिनो दिनै खाम दामनायफोरखौ जोंङो खम जालांनो हमबाय थादों जोंनि गामि एरियाफोराव सिफुं सुनाय गामिया सिफुं सुनायफोरा दिनै जोंनि गेजेराव गैया जालांबाय थादों जायनि जाहोनाव दोनै गुबुन गुबुन गामि फोराव बा दाब दाब जायगाफोव जों खोनानो मोनदों बा नुगासिनो दङ दि बक्स लानायानानै मोसानाय हाबाफारिखौ जोंङो नु-नुनो मोनबाय थादों। नंगौ थारैनो जुदि जोंङो बक्स लानानै जुदि मोसायोबाथाय जोंनि हारिमु जिथुनिकि जोंनि कालसार बेफोरो जों गोमालांगोन। थानाय नङा बेनिखायनो जोंनि इयुन जोलैनो जों जुदि फोरोंलांनो थाखाय जोंनि जिथुनिकि दामजुफोर बेफोर दामजुफोरखौनो जोंङो जोंनि लाइमोनफोरनो एबा जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव मोननो जों देखायलांनांगोन जोंनि हारिमुआ माबोरै। जोंनि काल्सारा बोरै जों मोस गथ'खौ माबोरै थुखैयो जों गोथैखो माबोरै बावो। बैफोर कालसारखो जुदि जोंङो जुदि इयुन जोलैनो खोन्थालांनो हाबासो बिथांमोनाबो सोलोंगोन जे बेफोरबायदिमोन बेफोरबायदि खालयदोमोन बे लायदोंमोन होननानै। नाथाय जोंनि दिनैनि दिनावनो जुदि बेफोरबायदि जुदि जायोबा दिनै जोंनि गेजेराव इमान ग्रोम ग्रोम हारिमु थानानै बर'आ मोनसे राव थानानै बर'आ मोनसे हारिमु आलादा मोनसे राव थानानै हारिमु थानानै बेफोरबायदि दिनै बक्स लामनानै जुदि मोसायो बैसागु बोथोराव मेथाइ खननानै जुदि बेफोरबायदि जायोब्ला अब्ला जोंनि हारिमु एबा जों कालसारा गोमालांगोन होननानै आं सानो। नोंगौ जों रोङिखौ जों गुबुननिफ्राय सोंना लानांगौ जेरै खाम दामनो रोङा। बैफोर सुबुंफोरा जिउ आव सोरबा खाम दामनो गोसो दङ नाथाय बैफोर खौ जोङो फोरोङा एबा फोरोंनो गोसो जाया एबा फोरोंनो लुगैया एबा सोंलोंग्रायाबो सोलोंनो लुगैया। जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि जालांनो हमदों इखायनो नोंगौ जोङो सोलोंनांगौ। जों रोङैखो फोरोंनांगौ। मिथियैखो जों बुजायनांगौ। नंगौ जों बैसागुनि जिथुनोखि जों बैसागु बोथोर नङा जोंहा जिथा मोसौ थुखैनाय हाबाखारि बै मोसौ थुखैनाय हाबाखारि जोंहा बर'नि जिथु नियम फा नियमफोर दङो एबा गोदोनिफ्रायनो जिथु जों खुंखा एबा गोखै गोखै गोखा जानाय होनना बुङोना नोंथां?
उम औ नंगौ नंगौ बुङो औ
बर'आ जिथुनिुखि जोङो हादान सेफायनायबानो जेनेबा जोंनि बर' सुबुङा हाग्रा बंग्रायाव थानानै लिर थानानैनो जोङो जिउ खुंबनायजों लोगोसे जिउ खुंबोदों बेनिखायनो मोसौ थुखैनाय खालि जिथुनिुख जों बैसागु बरायो बै बराय खालि जों माखासे जोङो एकस' एक होननानै बुंदों जायखौ जों जायखौ एबा आं जायखौ जों आं नाम लाजोबनो हाया जायखौ जों होननानै बुङो जोङो लेवानिफ्राय लानानै थास'निफ्राय लानानै माखासे दिंखिया बिलाइ माखासे खुंखा बिलाइ माखासे बेन्दों बेनला हाग्रा बंग्रा गासै मैगं जे जिथुखि जोङो हा जिखुनु बुस्थु मोनो लाइफां मोनो बैफोर लाइफांखौ जोङो बुथुमनानै गासै एक्स' एक मैगं जोङो बुथुमनानै जोङो बै बैसा- बैसागो जिथुखि बराय खालि बा मोसौ थुखैनाय हाबा फारि बेवहाय जोङो जानाय जायो। खुंखा जानाय होननानै बुंगोन ना जायखौ नोंथां नंगौ जों बे खालि जों माखासे बिदिनो जोङो खैजिमा बिदैखौबो सोरबा सुबुंफोरा बिदिनो बैसागुनि नाम बैसागु बोथोराव जोङो जानांगौ होन्नानै बुङो खायसेया खायसेया जायो। थिग बेदिनो जों बैसागु बोथोराव बिबायदिनो रंजानानै जेब्ला जों बैसागु बोथोरा रंज जायो एबा जोंनो रंजायो रंजानायनि गेजेरजों गासैबो न'खरफ्रानो जोंनो बिदिनो बैसागु बथोरा बनिबो गोजोनाय थां होनानै बिदिनो सा मुरि गाय सा मुरि लोंहोनानै बेबायदिनो जुमायसो होबवनानै बेदर फिसा होननानै गासैबो रायजो राजाफोरखौ मोजाङै मोजां जाहोहरनायखौ जों नुबाय थादों। थिग बेफोरबायदिनो बैसागु बोथोराव बैसागु बोथोराव जेथिया जोबो जोबो ओमना बैसागु बोथोराव जोबनानै बैसागु जोबथार जोबलाङो अब्लाबो बैसागु बोथोराव मोजो मोसानाय समाव गासैबो न'खरानो रायजो राजानो रायजो राजानि मोनसे मोसा फोरनि नामाव माखासे जोंनिथिं माइरं हरनाय बेफोरबायदिनो माखासे रां रुफा मान हरनाय आरनाइ फालि हरनाय बेबायदिखौ जों हाबाफारिखौ जों नुबाय थादों थिग बेबायदिनो बैसागु बोथोरा जोबनाय लोगो लोगो जोंहा रायजोफोरानो मोनसे जोंनि एरियायाव पार्टिक जायो बैसागु बोथोराव पार्टिक जायो पार्टि जाखांनायनि उनाव जों बेफोरबायदिनो थाखाय जोंहा बैसागु बिदाय होननाय मोनसे फोरबो दंबावो नङा होनबा थां बै जायखौ जोङो बैसागु बिदाय होनानैै बुङो नाथाय बेफोर बैसागु बिदाय फोरखौ जोङो बैसागु बोथोरखौ जोङो बिदाय होनो थाखाय नैबे बैसागु बिदायफोरखौ जों खालामबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थायो जाहाथे जों बैसागु बोथोरा बैसागु बोथोर होन्ना नो बुङोबा बर'फोरनि थाखाय मोनसे एंगार हायो होननानै बुंनांगोन।
औ औ औ नंगौ
बैसागु बिदायफोराव जोङो बैसागु बिदायखौ गाजा गोमजायै
औ औ औ नंगौ नंगौ नोंथाङा जि बुंदों गासिबो बाथ्रायानो थार आरो साननो गोनां जाय बाथ्राफोरखौ नोंथाङा रायखांदों माने थारैनो मोनसे जाय जायखौ एंगारहयो होननानै बुंनो नांगोन नङा होमा नोंथां।
नोंगौ नोंथां
औ औ जिहेथु समाबो जाबाय नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ एसेबांखिनियावनो लाखिथ'जागोन नामा?
जागोन नोंथां नोंथांद' सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो इयुनाव नोंथांखौ लोगो मोनबावौ होननानै मिजिंथि नाय जाबाय।
औ औ दे नोंथां दे औ औ